औ खोनादों नोंथां।
ओ नोंथाङा मोजाङैनो दङ दा?
औ गसाइनि अननायाव मोजाङैनो दं नोंथां आंजों लोगोसे नखराबो मोजाङैनो दं। नोंथाङालाय माबोरै दं?
अ आंबो मोजाङैनो दङ नों थां ओ थारैनो आं नोंथां खौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सावरा सायाव सावरायनो होनना कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम दङना?
औ नंगौ नोंथां सम दों आंना दा।
अ थारैनो बिदिब्ला जोङो बैसागो फोरबो आयदानि सायाव एसे सावरायलायनो नामा नोंथां?
औ सावरायजागोन नोंथां।
ओ बु उम बिदिब्ला गिबियावहाय आङो बे बैसागु फोरबोनि बागै एसे फोरमायना होग्रोनि नामा नोंथां?
औ फोरमायजागोन नोंथां
अ बिदिब्ला नोंथाङा खोनासंलांदो
औ
औ बैसागो फोरबो। बैसागो फोरबो होनोब्ला जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो माने सोलिबोनाय मोनसे जोबोद जेनेबा ओ रंजाथाव फोरबो आरो नङा होमबा? ओ थारैनो जों बरफोराब माने बे बैसागोखौ माने गोदोनिफ्रायनो जोबोद गाजा गोमजायै खुंबोगासिनो दङ आरो ओ दिनैसिमहालागै बुंनो थाङोब्ला जोङो बै सागुखौ मोननै बाहागो खालामनो हायो। जेरैहाय जोंहा ओ बेबायदिनो मोसौ बैसागो आरो मानसि बैसागो जोङो मोसौ बैसागुखौ गिबियावहाय फालिग्रोनाय जायो जेरैहाय जोंहा ओ मोसौ बैसागो होनब्लाथाय सैथ्र दाननि सेथि खालाराव ओ माबा जोबथा सानाव जोङो बे मोसौखौ जोङो थुखैनाय जायो
औ नंगौ
जोंहा बे मोसौ थुखैनायाव जोंहा गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइफोर नांगौ जायो जेरैहाय फान्थाव दिग्लिलिटि थाराय पायनालाव हालदै बेबादिनो नांगौ जायो आरो ओ बेफोर फिथाइ सामथाय फोरबो जेब्ला जों मोसौ थुखैगोन ना बे दिननि माने सानसे सिगाङावनो जोङो बुथुम खानानै दोननाय जायो आरो ओम बेनि उनावहाय जोङो जाय दिन खालि मोसौखौ थुखैगोन बे दिनखालि माने जोङो फुङावनो सिखारनानै दुगैयै लोबस्राङै माने मोनसे आयजेङाव फिथाइ सामथाइफोरखौ मोजाङै सुना लानायनि उनाव जों माने मोजाङै फिसा फिसा हानानै बेखौ माने ओ आरुङाव बेरेखौ मालाबो गान होनोनाय खौ जोङो नुयो आरो आरो खालामो आरो जोंनि ओनसोलफोराव
औ नंगौ नोंथां।
बेनो माने बे ओ फिथाइ सामथायफोरखौ माला गानहोनानै जेरैहाय जोङो बिदिनो अबेबा दजानि मोङाव बेबादि माइहेनदो बेफोर दजा मोखांफोराव माने जोङो बिदि दोननायखौ नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे जोंहा मोसौखौ थुखैनाय जायो ओ जोङो बे मोसौखौ ओ फोथाराव थुखैहैनाय जायो। लांनानै जेनेबा जाम्फै एबा दैसा दैमा नालाफोराव मानोे जों थुखैहैनायखौ नुनो मोनो आरो बेबादिनो जोंहा मोसौ थु खैनायाव जोंहा गोदोनिफ्रायनो मोनसे ओ खुगा मेथाइ दङ जेरैहाय जोंहा लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था बेथ' जोंहा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे खुगा मेथाइ नङा होमबा?
औ नंगौ।
आरो बेजों लोगोसे जोंहा मोसौखौ दिग्लिटिजों बुनाय जायो आरो बे दिगलिटि जों मानो बुनाय जायो होनबा जोंहा माने जे बे मोसौफोरनावबो बे बोसोराव एबा गोदान बोसोरनिफ्राय जोंनाव मोसौफोरनाव बेमार आजारा जेन सोमजिया बेनि थाखाय जोङो बिदि फोथायनानै लानानै फोथायनाय लानाय जायो आरो। आरो जोंहा मोसौनाव थुइखांनाय नि उनाव माने मोसौखौ जों फोथा फुननायबो जायो जेरैहाय जोङो फोथा गोुसोम फुननाय जायो बेखौ खान्थानि हांगारखौ हलनानै आरो बेयाव थाव गुबै फुननानै जोङो फुननाय जायो आरो बे फोथाखौ जोंहा मानो फुननाय जायो होनबाथाय जोङो जेब्ला गोदो गोदाय माने मोसौफोरनाव जेन मोसौफोरखौ जेन गोदो गोदाय आजै आजौमोननि दिनाव माने अरनबारिफोराव हगार हरबाथाय माने जेन मोसा लख्राफोरा जानो नागिरोमोन बेनि थाखायनो माने बिसोरखौ फाख्रा खालामना जेन मोसा लख्रा फोर जाया बेनि थाखाय माने बेखौ दाबो जोंहा फोथायनानै फोथाखौ फोननाय जायो होननानै जोङो मानिना लायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
जोंहा बेजों लोगोसे ओ मोजेल जाय दिनखालि मोसौ थुखैगोन बे दिनखालि माने जों मोसौखौ जोबोर उदाङैनो हगारस्रा नानै होनाय जायो आरो। आरो बेजों लोगोसे जोंहा मोसौनि फागाखौबो जोङो बावनाय जायो ओमफाय गोदान फागा होनाय जायो आरो। आरो बेजों लोगोसे मानसिनो बैस सागो मा सिनि बैसागुआव जों हा माने मोसौखौ जोङो औ थुखैखांनायनि उनाव मानसिनि बैसागो जायो बे मानसिनि बैसागुखौ जोङो सानस्नि एबा हप्थासे फालिनाय जायो आरो एबा मानिनानै लानाय जायो। बेजों लोगोसे जोंहा बै सागोनि सेथि खालाराव माने जोङो गासैबो रायजो राजा ज जानानै आरो जोंनिख्रुइ गिदिरसिन जों माने खुलुमो आम बोर लायो आरो उन्दैसिनखौ जों अननाय होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलफोराव माने गासैयाव माने बेफोरखौ जोङो मानिनानै सोलिनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
सागोनि नैथि सानाव मानो जोंनि ओन ओनफोरावल नङा गासैयाव माने बे गोखा गोखै जानाय मिथिंगायानिफ्राय मिथिंगानिफ्राय मोननाय मैगं थाइगं सेजौसे मैगं थाइगंखौथ नोंथाङा मिथिखायो। जानांगौ जेरैहाय बेयाव खा गोखै लाना गोखा गोखै खुंखा माना मुनि बेबादिनो गोबां दिंखिया गोबां मैगं दंङ जेरैहाय मिथिंगायाव मोननाय मैगं थाइगंफोरखौनो जानाय जायो आरो। बेफोरखौ मानो जानाय जायो होनबा जेन जोंनि देहा सोलेरफोराव माने बेमार आजार सानाय सुनायफोरा जेन बे बोसोराव जे एबा बे जिनै दानाव फोरा बिनि थाखाय माने जोंङो फोथायनानै गोदोनिफ्रायनो जोंहा जानाय हुदा दंखायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
आरो जों बैसागुआवबो गोबां रोखोमनि दामजु देग्रा खाम, सिफुं, जथा, सेरजा बिदिनो देलाय मालाय दखना गोमो बेबायदिनो फास्रा गोजा हिनजावसाफोरा बेबायादि लानानै माने जों मोसानो थांनायखौ नुनो मोनो आरो गासैजोंबो माने मेथाइ खननानै बिदिनो खुगााजों खुगा बिदि बैसागुखौ जोंनि ओनसोलफोराव फालियो आरो। ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसाग खौ बेबायादि फालियो नामा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ नंगौ नोंथां।
औ दे बिदिब्ला
औ बैसागो होननानै बुंङोब्लाथ जोंनि बर'नि मोनसे गुबै ओ फोरबो बे फोरबोखौ जोंङो बे फोरबोखौ जोंङो एंगारनो हाया मानो होननानै बुंङोब्ला जोंना बर'नि मोनसे ए ओ समाजजों ओ लोब्बा गोनां बे बैसागो फोरबोआ औ बे बैसागो फोरबोआ जों ओ जोंनि सासे सुबुंनि ओ आमाइ थुखुल बायदि जेनेबा जोंङो सि आम सासे सुबुंनि सासे सुबुंङा आमाय थुखुल गैयाबा जेरै थांनानै थानो हाया बिदिनो जोंनि ब बैसागोखौ नै थानो हाया होननानै होननानै जोंना सानना लानाय जायो।
औ नंगौ नोंथां थारैनो हेलोव हेलोव नोंथांङा खोनादों ना? हेलोव हेलोव हेलोव हेलोव
ओ बोराय बुरै एबा गासैबो गामिनि सेंग्रा सिख्लानि जा मोनसे बे बियो जेर हाय जोंहा मोसानायानो जा आरो बेनि अनगायैबो जोंहा गोबां खेला गेलेनानै ओ बै बैसागो बोथोराव जोंहा
बेसोरनि रोंगौथिखौ नुफुंनो हायो। अ नंगौ बेनि अनगायै औ
एबा बैसागो बोथोरनि अनगायैथ बेसोरनि रोंगौथिफोरखौ ओ नुफुंनो हाया।
औ नोंगौ।
मोनसे फांसन बायदिसिना खुंनानै जोंना ओ बिसोरनि रोंगौथि आरिखौ गुबुननि सिगाङाव दिन्थिफुंनो हायो। बे
औ नंगौ। नोंथांआ
जोंनि गामिजों लोगोसे जोंनि ओन्सोल औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथां।
गामि एबा ओन्सोलावनो दिन्थिफुंनो हायो।
औ नंगौ।
हेलौ औ बेनि अनगायैबो जोंहा बैसागो बोथोराव गोबां जोंनि बैसागो
औ औ नोंगौ। हेलौ। हेलौ। हेलौ नोंथाङा खोनादों ना?
हेलौ। नोंथाङा खोनादों ना?
हेलौ।
औ नोंथाङा खोनादोंना?
औ औ नोंथां दासो खोनादों।
औ बिदिनो जोंहा बैसागो बोथोराव जेनेबा ओ गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनायजों लोगोसे गावनि हारिमु एबा गावनि ओ हारिनि
औ नंगौ।
औ।
बुंनो थाङोब्ला माने जोंहा औ औ। बुं।
औ बुंनाय नोंथाङा।
माने बुंनो थाङोब्ला बुंदों जे जोंहा गोदोनि बैसागु खुंनायजों दानि बैसागु खुंनायजों माने गोबां फारागथिखौ जोङो नुनो मोनबाय आरो ना। ओ जेरैहाय जोंहा माने गोदो जोङो बांसिनानो बेबायदि गावजों गाव खुगाजों खुगा मेथाइ खनलायनानै ओमफ्राय आरो बेफोरबायदिनो माने गाससिबो माने बर हारिनि दामजु देग्रा जेनेबा खाम, सिफुं जथा, सेरजा, बिबुर गंगोना बिफोरखौ लानानै माने मोसानायखौ जोङो थारैनो नुनो मोनोमोन आरो ना। ओ माने आथि खालाव आथिखालनियाव जों बांसिन माने गोबांखौनो माने खायफा खायफाखौ जोङो टेब रेकर्डिं नुनो मोनो आरो बुंनो थाङोब्ला गोदो जोङो खुगाजों‌ खुगा मोसानायखौनो जोङो नुनो मोनोमोन। मोन आरो बुं थांबा माने जोंहा बैसागजों फांसन आरि खुंनाय जायो आरो माने बैफोर फांसनफोराव माने जोंहा बेयाव जोंहा रोजाबगिरि देंखोगिरि बारनाय जायो बेजों लोगोसे जोंहा उन्दैनिफ्राय गिदिरसिमाल गेलेनाय बादायज्लायनाय बेबायदिनो आरिमुनि बेलायावबो जेरैहाय सावगारि बोनाय‌ आखिनाय थुनलाइयारि गोबां रोखोमनि लानाय जायो आरो नङा होमबा?
औ नोंथां नंगौ।
बेबो गोबां गियान आ गियानफोरबो बुथुमनानै मोननो हागो मोननाय जायो आरो बुंनो थाङोब्ला ओ नोंथाङा गोदोनि बैसागो आरो दानि बेसागोजों हागोन ना?
ओ नोंथां ओ जोंना गोदोनि बैसागु आरो दानि बेसागुजोंथ गोबां फारागथि दङ। मानो होननानै बुंब्ला जोंनि ओ दामजु बायदिसिनाखौ नायनानैनो जों नुनो मोनो गोदोनि बैसागुआव जोङो बर' हारिनि जेने खाम सिफुं ओ जथा सेरजा गंगोना बाय बायदिसिनाखौ लानानै जोङो औ खोनादों नोंथां हेलौ।
दा खोनादों ना?
औ खोनादों।
हेलौ।
औ खोनादों नोंथां। हेलौ।
औ औ नों औ हेलौ।
औ नोंथांनिया उम बारा नेटवर्क गैया नामा बांद्राय मोजाङै खोनायाखै।
औ नोंथां। जोंना बिदिब्ला समाब जाबाय नोंथां।
अ अ नोंथां। औ दे जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथबाय औ दे।
औ नंगौ नोंथां गोजोनथों नोंथां।